खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
औ एसे सावरायनोसै नामा नोंथां?
औ दे बुंलाय।
अ दावबायनायनि बागैनो एसे सावराय जागोन ना?
औ जागोन दे।
अ नोंथाङा एसे बुंग्रोनो हागोन ना दावबायनायनि बागै?
अऔ माने माबायदि जोंनि दा जोंनि खाथि खालायाव माबायदि दावबायथावथाव जागा द आं बेफोरखौनो नोंथांनि सिगाङाव बुंलांसै। औ। जोंनि खाथियाव थ' खाथियाव दङ मानास हायुंङारि हाग्रामा। मायुं हायुंङारि हाग्रा ओनसोलाव माने बिराद मोजां आरो बिराद समायना बिराद माने दावबायथावथाव माने मानसिफोरा माने बेयाव दावबायनो गोबां गोजान गोजान जायगानिफ्रायबो फैयो। ओ जागाया बिराद समायना बिराद मोजां आरो ना बेयाव माने हाग्रा बंग्रा, बिफां लाइफांनि अनगायै बेयाव माने गोबां जिब जुनारबो नुनो मोनो आरो।
औ औ नंगौ।
औ। बिदिनो गोजान गोजाननिफ्राय माने दावबायनो बेनिखायनो फैयो जे बे अरनबारियाव बिफां लाइफांजों लोगोसे मा जिब जुनारबो नुफायो आरो बे बेफोर जिब जुनारखौनो नायनो थाखाय माने बेफोराव दावबायफैयो आरो ना। ओ जेरै ओ स्कुल फोरनिफ्रायबो जेरै गथ'फोरखौ जों मा होनो देखायनो लाङो फोरोंगिरि फोर लाङो बिदि, औ आरो लोगो सेनो न'खरनि फेमिलि ओ न'खरैनो ज' बिदि बेरायनोबो थाङो। बिदिनो फैयो आरो। उम औ। ओ। बिदिनो ओ मा होनो आं बे बे मानासाव माने ओ हाग्रा बंग्रा, बिफां लाइफां अरनबारि ओमफ्राय जिब जुनारनि अनगायैबो माने दैमाबो दं मोनसे। ओं। बे बे दैमाबो दङ आरो बेयाव अ बिनिखायनो बेयाव गोबां मानसियानो मा बे गोदान बोसोर गोदान बोसोरसे फैयो। बे गोदान बोसोर समफोराव माने बेयाव लावखार ओंखामबो जाहैनाय जायो आरो।
औ नंगौ औ
औ बेबायदिनो ओ दोङो बेरायथावना जायगाया बेनो आरो लोगोसेनो बेनि खाथियावनो दंबावो जोंनि खाथियावनो मा होनो सुकि हाजो।
औ नोंगौ औ
सुकि हाजोबो दों आरो ना ओ बे सुखि हाजो यावबो बिदिनो सेम ओ बिदिनो एखे आरो माने ओं बिदिनो अरनबारि दं हाजो दं। ओ हा अन्थाय गि दिर गिदिर दं लोगोसेनो आरो लोगोसेनो आरो बे मा होनो बेयावबो गोबां जिब जुनार दं। ओ जेरै मैदेर, दावराइ, ओ हाग्रा-बंग्रानि दाउ बेफोरबायदि दं आरो हा ओइबे मानास ओ मानास हायुंङारि हाग्रामायाव बो गोबां-जिब जुनार दं। जिब-जुनारनि गेजेरावनो जोङो मा मैदेरखौ नुनो मोनो।
औ नोंगौ औ
ओ ओ गान्दाखौबो नुयो आरो दावराय नु यो आरो हाग्रानि दाउमा-दाउसा बेफोरखौ नुयो आरो।
औ नोंगौ औ नुयो।
नोंथांनि खाथि खालाबो माबाफोर बेरायथावना जायगाफोर दं नामा? नोंथाङा एसे बुंना होदो
औ औ नंगौ ओ जोंनि हालामावनो बिदिनो ओ दारागाव दङ। ओ बिदिनो सकिये जाबाय इखिजाय आरो बगामाथि बेफोर जि खाथि खाला हालामाव नो दं आरो
औ
औ
एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ औ ओ दाथ' दारागावआव ओ गोलोम बोथोर नालाय गोबां मानसिफोरानो थाङो बा गुबुन गुबुन ओ हाद लै ओ रोखोमनिबो मानसिजों लोगो मोनहैयो आरो थांनानै ओ बि सिननि रावा रायज ज्लायनाय बायदि बायदि बेफोरखौनो जों एसे एनै बिसोरनि फ्राय जों रोंनानै फैयो ओ रोंनानै फैनायफोरखौनो जों बिदिखौ जोङो लोगोफोरनो फोरमायना एसे एनै फोरमायफैनो हाफैयो आरो बिदिनो ओ आरो जोङो ओ बिदिनो बेरायनो थाङोब्ला जोङो बेफोरनो जिब जुनाराथ' थाखाबाय आरो जोङो गुसु गुसु दैमानि दैजों जिरि जिरि बोहैनायखौ नुनो मो नो आरो अरननि बि फां लाइफां बार बारनायखौ जों नुनो मोनो खुइया खुइया जोमै हाजो बायदि बायदि नुनो मोनो आरो।
अ ओ अ दारागाव दारागाव जि होनदों नोंथाङा बे दारागावाव ओ दुगैनाय दैमा दैनि दैयाव गुसु गुसुआव दुगैनायनि अनगायै आरो माबाफोर दंबावो नामा?
औ दारागावआवथ' दा बि दि ओहो बिदि नुफेर नुथ'वाखै आरो दा बिदि गैथ'वा
औ
औ औ नोंथाङाबो ओ जानांगौ थांफेरखाबाय?
औ
औ दाथ' ओ बे दावबायनायनि बागै बुङोब्ला जोङो फरायसालिनिफ्रायबो थाङो ओ जों फरायसालिनिफ्रायबो जोंखौ ओ सारमोना बा मेडाम मोना जोंखौ ओ बायदिसिना जिब जुनार दिन्थिनो बा दावबायनायाव जों खौ मायबा मोनसे गियान ला बुथुमना लानो थाखाय ओ दावबायनो लांनाय जायो आरो
औ
औ नोंगौ।
बिदिनो आरो मार मानासनि बागै नोंथाङा माबाफोर सोंनो दोंबावनो नामा मिथिनो दोंबावो नामा?
अ मानासनि बागै आंथ' मानासाव थांफेराखै नोंथाङा आरोबाव एसे एनै फोरमायबावनो हागोन नामा?
औ बिदिनो ओ मानासावथ' जोबोद मोजां बिदिनो ओ बिराद मोजां मोजां दंफां लाइफां दों आरो ना बेयाव जेरै नांगौ नांगौ दं फां सालगम सिगुन ओ तिथासा बिदिनो बिराद मोजां मोजां दंफां लाइफांबो दं आरो बिफोरखौनो माने रैखाथि हानजाफोरबो थायो आरो ना मनिफ्राय औ बे रैखाथि हानजाफोरा बेफोरखौ नेयो आरो लोगोसे नो बेफोरफोरखो आरो खायसे मानसि ओ मा होनगोन बेखौ ओ मेगन बै
औ औ मेगन गोसा सुबुङा
औ खो खावनो नाजायोना फोरनि थाखाय रैखाथि हानजा दोननाय जायो आरो
औ औ ओ आं मिथिनो मोनदों जेनेबा मबेलावबो नुदों जेनेबा मा न बेरायनो थाङोबब्लाथ' जोङो आइथिंजों थांनाय
औ औ आइथेंजों थांनाय जाया बेयाव ओ गारि बेयाव जिप गारि होननाय मोनसे दङ जिपगारि बे खौ लानानै थांजायो आरो आरो बेयाव आरो लोगोसेनो थानाय जानाय सुबिदाबो दं मानासाव ओ फोर जुदि बे बेरायनो फैयोब्ला माने ओ बिदिनो गोजान गोजाननिफोर फैयोब्ला बेयाव जानायनि थाखाय हटेल बायदिसिना दङ आरो आरो जुदि सोरबाफोर हर थानो गोसोबा बेफोरबादि रुमनिबो बेबस्था मोननाय जायो आरो
औ औ
नि खाथि खालानो आरो बेयावनो गोबां जोंनि बर' आइजोफोरा बिदिनो दखान गला होनानै
औ
बेफोराव साहा दखान बायदिसिना ओंखाम होनानै माने जिउ खुंबोगासिनो आरो
अ अ नंगौ आरो ओ जोङो ओ जोंथ' दा खाथि खालायावनो दावबायो जेनोबा जोंथ' दा ओ जोंनि आसामनि बाहेराव थांफेराखै नालाय
औ
औ नोंथाङा मा मा जायगायाव थांफेरखो ओरैनो
आङो ओरैनो माखि मानास थांबाय ओमफ्राय सुकियावबो थांफेरबाय फ्राय बे माबा भैरब खुन्द भैरब पन्द हाजोआव थांफेरबाय आरो भैरब खन्द हाजो नोंथाङा खोनाफेरदों
औ औ खोनादों खोनादों
औ
ओ बेवहाय थांफैनानै नोंथाङा मा मा गियान लाबोनो हाखो एसे फोरमायनो हागोन ना
बेयाव थांफेरनानै बिदिनो ओ आं स्कुलनिफ्रायसो थांदोंमोन नालाय
औ औ औ
उम बिदिनो थांनांगौ बिदिनो ओ लावखार ओंखाम जानाय समावसो थांदोंमोन नालाय जोङो ओ लावखार ओंखाम जोङो लांखादो लावखार ओंखाम जानो थाखाय जाखिनि नांगौ बेसाद बेफोरखौ लांखादों लोगोसेनो सारमेत दाम मोना मोजाङैनो संना होदों ओमफ्राय जोङो जाखां लोंखां बिदिनो आरो जाखां लोंखां जाहाथे बै जाबोर प्लाटिक जाखिनि ओंखारो बेफोरखौ जाह थे मोजाङै साखोन सिखोन खालामना गारबोफिनो आरो ओ नांगौ नंगौ दावबायनांगौ मानसिया जिउआव जिउआव दावबायनांगौ गासैबो बिदिनो औ ओ बेनिखायनो ओ जों जाखिनि जानाय लोंनाय बेसाद लांनायाव जेखिनि प्लास्टिक बाहायोना बे फोरखौ माने जानला मानना गारबो नाङा आरो ना साखोन सिखोन जायगाफोरखौ बा आबहावाखौ माने साखोन सिखोन लाखिनाय माने मान जोंनिनो मोजां नंगौ ना बिनिखायनो जोङो बेफोर लांनाय प्लास्टिक जाखिनि जाबोर जन्थर ओंखारगोन बेफोरखौ जों माने साखोन सिखोन खालामना गारबोनांगौ आरो सावफिनना गारबोनांगौ बा थाबसे जायगायाव जमा दोननानै बिदिनो साखोन सिखोन खालामना गारबोफिनांगौ आरो ओ जाहाथे आरो गुबुन दावबायनो थांनायफोरा बेफोराव माने मैला नुबोआ आरो माने मैला जाग जायगा गाज्रियावथ' गासैबो बोरैबा मोन खागोन ना जायगाफोरखौ बे आबहावाखौ जों गाज्रि खालामा। आरो बिन बेनो आरो आरो गोबां मोजां। भैरबकन्द हाजोआबो बिदिनो ओ औ बिदिनो खाथियाव नो दङ बे भुटान हाजो। ओरै औ भुटान हाजो दं बेनिफ्राय बे हाज भैरबकन्दनि हाजो गेजेराव दङ दैमा भुटाननिफ्राय बोहै बुनाय बिराद मोजां आरो आरो दालांबो दं बिराद समायना नायनो थाखाय। नोंथाङाबो जुदि थांफेराखैबा माब्लाबा थांनानै नायदो।
औ औ थारैनो नंगौ।
औ।
औ नोंथांनि बुंनायजों जोबोद गोजोननाय थाबाय।
औ नोंथाङाबो जे बे दारागाव हा जोनि बिसय ओ बुंनानै फोआंनो फोरमायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ औ औ नंगौ। दाथ' जोंनिया ओ गोबां बेरायनायनि सम दङ। जों बेरायबावगोन बेखो आसा खालामो। औ औ ओ ओ नोंथां? आं दिनैनि रायलायनायखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै नामा?
औ दे नोंथां। गोजोननाय थाबाय नों
औ औ गोजोननाय थाबाय।